हेलौ खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ औ खोनादों दा? औ नोंथाङा मा खालामगासिनो औ मा खालामगासिनो दं दायो? खोनादों ना?
आङो दा औ औ खोनादों।
औ बिदिनो दं नै ओरैनो ओ ओमफ्राय नोंखौ नोंथांखौ जे फन खालामनायनि जाहोना जादों जे जों जे नाफोरनि सायाव दसे सम सावरायनो सानदों। हागोन ना नोंथाङा।
हेलौ।
औ हा नोंथाङा दसे सम सावरायनो हागोन ना बे नाफोरनि सायाव।
औ हागोन। नेटवर्कनि इसु जादों नामाथाय औ मोजां खोनायाखै।
औ आंनिया जादों ना। खोनादों दा।
बुंथारदों औ औ खोनायाखै माथो।
औ खोनादों एबार।
दा औ दासो खोनाबाय।
औ। खोनाबाय हेलौ। ओ नांथा नांथा। हेलौ।
हेलौ
औ खोनादों।
औ औ।
औ दा नोंथांजों दसे सम नानि सोमोन्दै सायाव रालायनो सानदों दा नोंथाङा रालायनो हागोन ना? दा ना होनना औ दा औ। दा ना होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जों नाखौ बायदि रोखोमनि मोननो हायो आरो बे जोंनो लोगोसे नाफोरखौ जों बिदिनो दैमा दैसा लैथोमा बेबायदि लैथोमाफोराव गोदोर गोदोर नाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जों जे दुब्लिफोराव माइ गायनाय समाव जों नाफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो लोगोसे जि दं फोर दुब्लियाव जेब्ला
औ।
दै हायो अब्ला बै हालौवनाय समाव जों नामखौ मोननो हायो होननानै जों मिथियो। आरो बेजोंनो लोगोसे नाया गोबां जायगा। जायगायावनो थायो बिदिनो दंग' हाखर। बिबायदिनो बिलो दैमा दैसा बेफोराव जों। मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जों दैमा दैसाफोराव।
औ।
बेफोरखौ हमनानै। मोनजायो आरो जों संनानै जानो हायो होननानै जों मिथियो।
औ औ।
बेनिफ्राय आरो बेफोरखौ जों। जों फिसिनोबो हायो गावनि। फुख्रिफोराव जों गोबां बेफोरखौ बानायनानै। कबिफोर बानायनानै जों बेफोरखौ फिसिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे आरो। दिैफोरखौ गोबां गोबां बिदिनो फाव। फिसिनानैजोंोंनो लोगोसे जों बेामफोरखौबो खामायनो हायो। आरो बेबायदिनो। बेफोरखौ गोजान गोजान जायगायावबो हरनो हायो आरो जों जि। जि लकेल मार्केट बा। जोंनि साखाथियाव थानाय जि दखानफोर बा बिदिनो बाजारफोराव जों। बेफोरखौ फानहरनो हायो। ओ बेबायदिनो आरो नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बागै फोरमायना होगोन
हेल'
अ खोनादों दा
औ औ दे औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोन बेफोरनि सायाव खोनादों ना। हेल'।
नांथाबाय थादों
औ।
हेल'।
खोनादों ना
हेल' औ औ।
बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोन होननानै आं आसा खालामदों
गेजेर गेजेर नांथाबाय थादों माथो।
औ नेटवर्कनि प्रब्लेम जागोन। औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन जे नाफोरनि बागै
रोखोमनि मोननो हायो नङा होमबा जेरैबायदि जों मोनथि फिनायाव जोंनि लकेल लइाया जाहैबाय रौ सिलभार अबा मा होनो आ बि बायदिसिना फिसा फिसा नाफोरबो दङ खावै ना नास्राय ना बा बिंस ना न' फिथिख्रि ना बायदिसिना बेफोर औ बेफोरखौ जोङो ओरैनो सानफ्रोमबोआव माने नुबाय थानाय ना आरोना जोंनि हाखरफोराव जों सियो बेफोरखौनो
औ।
आदै ओ गुबुनाव गुबुन गोबां गोबां बायदिसिना रोखोमनि ना नुनो मोनो। बेफोरखौथ'ओ जों मुंफोरखौ बारा मिथिला
औ
ओ जों नाखौ ओरैनो फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो नानिफ्रायबो ना?
औ
ओ जोङो बिगियानारि आदबजोंबो नाखौ फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो ओ बेनि फ्राय जोङो मदद हेफाजाब मोनो। ओ जेरैबायदि जों हाखरखौ एसे गिदिरैनो सावनानै मा बेखौ बिगियाना रि आदबजों जोङो फिसियोब्ला बा नाखौ गोबां ओ ओ सम मथै
औ
माबायदि बांसिन ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरोना।
औ
ओ नाखौ जोंहा न'आवबो गो फुख्रि खरनै दं बेवहाय फिसियो फिसिब्लाबो बिदि माने ओ बिगियानारि आदबजों फिसिनाय जायाखै आरोना ओ ओरैनो नर्मेलि फिसिनानै ओ गेजेर गेजेराव अब्लाबो जों फाननो मोनो।
औ
ओ देरो देरनायालाय नाया ओरैनो मा होनो गेजेर गेजेर आदार होनांगौ जायो आरोना गुन्दै बायदिसिनाफोरखौ।
औ
नानि सापरफोरखौ बायनानै
औ
ओरैनो नोंथाङा मा मा नाफोरखौ मोजां मोनो?
बेबायदिखौ आं ना बुस्थुखौ आं इसेबां जानोथ' आं मोजां मोना आं बिदि ना होनबा थ' आं जानाय जाया अब्लाबो बिबायदिनो थिगौ जे बे नाफोरखौ मोनो होननानै जे जोंनिथिंबा एसे राव सोलायनायै बुङो आरो ना। जे गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै बुंनाय जायो जेरै जों नोंसिनियाव गुबुन बुंगोन जोंनियाव गुबुन बुंनो जोंनियाव जे ना मागुर, नास्रै, ना फिथिख्रि
औ औ
ना मेरगा बे बायदि
औ
बिदिनो गातखावै बेफोरबायदिखौ जोङो मोन नुनो मोनो आरो ना माने मोननाय जायो आरो बेफोरखौ जों जेनेबा ओ बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव जोङो बेफोरखौ औ दैमा दैसाफोरनिफ्राय जों मोननाय जायो आरो बिदिनो जों
औ
गुबुन गुबुन जेरै जों हागोरफोराव मोनो जेरै नाथिमि होननानै जों मिथियो जे बयनिख्रुइ देरसिन होननानै जों मिथियो नाथिमैखौ। आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव गोबां बिदि नाफोर खौ जों मोननो हाबावो जेराव नामफोरखौ आं मिथिजोबा। नाथाय बेयाव गोबां नाफोरखौ मोननाय जायो। ओ बेनिफ्रायनो आरो बेफोर ना होननानै मिथियोब्ला जों थ' मिथियो जे बियो मोनसे जिब होननानै जों मिथियो जेखो जेयो दैयाव थायो आरो बे दैयाव बिसोरो हां लानो हायो होननानै
औ
मिथियो जाहाथे दैयाव अक्सिजेन थायो आरो बेनिफ्रायनो बिसोरो हांखौ लायो आरो दैजोंनो बिसोरो थांनानै थायो होननानै आं मिथिनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां बेबायदिनो जों नाफोरखौ मोनबावो आरो बेनि दारै जों गोबां नानि फालांगिफोरखौ खालामनो हायो न'आवबो आरो न'आवबो फिसिनानै आरो गुबुननिफ्राय बायनानैबो बेदि नानि गेजेरजोंबो गोबां रां खामायनो हायो होननानै आं मिथिगौ आरो बेजोंनो गोबां मानसिया बेबायदिनो रां खामायगासिनो दं। आरो बेबायदिनो नोंथाङा नुदों नामा नोंसोरनिथिं गोबां बेबायदि बेबायदि नानि फालांगिरि बा न' जि फार्म बादि माने नानि जे फुख्रिफोर गिदिर गिदिर बानायनाय नुनो मोनदों नामा साखाथि माखाथियाव नोंथाङा?
हा?
खोनादों? खोनादोंना नोंथां? हेल औ खोनादों ना औ माने नोंथांखौ आं जे सोंदोंमोन जे औ
गोन नामा नोंथाङा?
औ औ जे बुंदोंमोन आं जे नोंथाङा साखाथि माखाथियाव नुदों नामा जे नोंथांमोननिथिंजे बेस फुख्रिफोर बानायनानै जि नानि नाखौ फिसिनानै जे बेबायदि गोबां नुनो मोनदों नामा जे गोबाङै दंना ना खमै दं आरो बेनि गेजेरजों रांफोर खामायनो हादोंना हायाखै एसे फोरमायना होना हा
औ औ औ ओरैनोथ' जोंनाव फख्रियालाय बयनावबो नखर नखर दं। नाथाय बा मा होनो ओ ओ ओरैनोदि नआव जानो आन्था फिसिनाय थाङो आरोना। सोरबाया औ माबायो ओ मा होनो गोबां ना फिसिनानै फानो गेजेर गेजेर अ बेयो माने ओरैनो गावनि मा होनो बिजनेसाव नङा आरोना मालाबा जास्ट ओ ओरैनो
औ
नआव जायोब्ला बेखौ फार बिजनेस खालामनायखौ नुदों गामि खाथिफोराव साखाथिफोराव माने ओ गोबां बिदिनो नाफोरखौ फिसिनानै अमा नो उनाव देरोब्ला बास
औ
जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ औ दे दे बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां। दोनथ' जासिगोनदां औ नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय।
औ दे गोजोननाय नाय थाबाय दे थेंक इउ